औ खोनादोंना मोजां औ आंथ मोजां खोनादों नों
अ देग गोजोन सानजौफुनि नोंथांसिम गाहाम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय
औ औ दा जों मोनसे आयदा लानानै लायरायनो नामा?
जायो
औ बैसागुखौनो लानोसै नामा? जिहेथु जोंनि आ बर हारिनि मोनसे फोरबो फोरबो नङा होनबाय बियो
औ
खौनो लानानै लायरायनोसै खोमा
जायो दे ओ फोरबो फोरबोल होननानै बुंङोब्ला माने एसे गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो। मानो थाखाय होनना बुङोब्ला बयनिख्रुइ बो माने बयनिख्रुइबो गेदेरसिन बरनि फोरबो होननानैबो बुंजागोन ओ जेराव माने गोसोआनो माने बांसिनै माने जेब्ला फैयो अब्ला हारसिंनो रंजाखांखा खायो आरो बोथोरजोंनो लोगोसे
बोथोर सहैनायजों लोगोसे माने औ
दा बैसागु सोदोबखौ जेनेबा गुबुन गुबुन बिजिरगिरिया माने गुबुन गुबुनै बिबुंथि होलांनायखौ जों मोननो हायो। बा थ नोंथां नोंथाङा बैसागो सोदोबनि बबे मोनसे बिबुंथिखौ माने साबसिनै माने जासिनथारदों होननानै नोंथाङा सानो?
आं बिनि सायाव एसे मा होनो गोब्राब मोनदों बुंनो माने नोंथाङा मिथिबा बुंलाय दोलाय
आंथ मोननै मोनथाम मोनदों मोननै मोनथामनि गेजेराव ओ सासे कामेस्वर ब्रह्म होननाय डक्टर कामेस्वर ब्रह्म होननाय बर'निनो सासे संजिरगिरि बिथाङा बुंदोंमोन जे बैसाग गु बैसागु माने बैसाग बैसाग माने बैसाग मास आरो जेनेबा गु माने आगु खौ होनदों बिथाङा ओमफ्राय बि- बिथांनि बायदिब्ला जाय माने फोरबोखौ बैसाग दाननि सिगां आगु माने सिगां सानसे सिगांनिफ्राय फालिनाय जायो बेखौनो बैसागु होननानै बुंनाय जायो होननानै बुंदों आरो थ बिथांनि बाय आ खोब मोजाङानो मोनसे बिबुंथि होलांदों नाथाय- आं आं बेखौ बारा माने मानिथावा मानिथावा मोनो आरोना आंनि गोसो सिङावसो बे आंनि साननाय आरो पारसनेल अ बेनिनो मानो होननानै बुङोब्ला जों जों मोनसे गोथौ खोथाखौ माने साननो गोनां जायो आरोना जोंनि आजै आजौ एबा आबै आबौमोना होनबोबाय थादों नङा होमबा बैसागुखौ जेब्ला बर' हारिया समाज दानानै रायजो जाबोदों अब्लानिफ्रायनो माने बैसागुखौ फालिबोदों होननानै दा दा साननो गोनां खोथाया बेसो जाहैबाय जे ओ बैसागु बैसाग मासनि खोथा बुंदों बेयाव अब्ला जों जोंनि बर' हारिया जेब्ला रायजो जाजेनदोंमोन अब्लानो बे केलेन फैफाखादोंमोननामा? अब्लाथ' बै समावथ' बैसाग जेथ आसार सावोन बेफोरबादि साननाय हाबाफारियानो गैयाबो जानो हागौमोन।
औ।
दा बे मोनसे सोंथिया जाखाङो नाथाय माखासे जेनेबा जों ओरैबो सानना लानो। गोनां जायो जेनेबा जों दिनै बर' रावा सोरजि जाजेनबाय जोंखौ माने जों जारायलायदों राव बे रावा जेनेबा जोंखौ दिनै मानसि होननानै बुङो। नोंथांखौ हिनजावसा आंखौ हौवा। होननानै बुं होमबा हौवा मानो बुंखो हिनजावसा मानो बुंखो बिदि नागिरबाबो हयथ। मोनहैयाबो जानो हागौ जेराव जाय बुंथि बुंगिरि बेबो गैलाबो जानो हागौ।
माने सोंथि जाखाङो आरो माने मारै बाहायजेननाय मानिफ्राय फैजेननाय बे फोर सोदोबा इफोरबायदि माने सों थि‌ जाखाङो आरो नङा होमबा।
उम दा आं मानिना थानाया आं माने आं साबसिन मोनदों आरो जेनेबा। ओ सासे। बिजिरगिरि सासे प्रफेसारानो बिथाङा। ओ नोंथाङाबो खोनादों। जानो हागौ डक्ट डक्टरथ लिरा बिथाङा बि ला खुमानाय मुंजों लिरो। इन्द्रमालति नार्जारि होननाय मालाबा खोनाफेरदों नामा इन्द्रमालु अ बिथां। बिथां सारा बुंदों आरो मोनसे बिजाबाव बिथाङा बुंदों बैसागु सोदोबनि ओंथिया ओरैबायदि माने बैसाग बे बिथाङा बैसागो होननानैखौसो लादों बैसागु होनाखै बैसाग बैसागो माने बैसाग माने बैसाग माने माने बोसोरखौनो होनदों बो-बो-बैसाग माने बिथाङा बोथोरखौ होनदों आरो ओमफ्राय गो माने गोदान। गोदानखौ नेदों आरो माने। बोथोर गोदानखौनो बैसागो होननानै बुंदोंमोन। माने बिथाङा बिदिन्थि हिसाबै माखासे मेथाइफोरबो होदों जेरै मेथाइफोराव बोथोर गोदाना सफैलायबाय बेफोरबायदि खननाय। जायो नङा होमबा। थ। बेनिफ्रायनो हयथ बेफोरबायदि जादोंबो जानो हागौ होननानै सानो आरो। दा नोंथाङाथ बैसागुनि। मोसानायफोरावथ बादायलायनायफ्राव बाहागो ला
ओहो आं माने इफोरबायदि मोसानाय मानि माने बाहागो लाफेराखै आरो माने इन्टारेस्ट गैया आरो बयसो बिदि मोस सानायफोराव मोसानाय खननाय इफोरदियाव माने इन इन्टारेस्ट गैया आरो ओंखायनो। आं बाहागो लाफेराखै खिन्थु गुबुननि मोसानाय रंजानाय बाजानाय फोरखौ नायो आरो।
उम उम मोजाङानो दा जोंहाथ' बैसाग बैसागु होनब्लाथ' जोंङो सावरायनो थाखाय एबा रायज्लायनो मोजां जानायनि थाखाय मोननै बोखावना लानो हायो नङा होमबा? जेरै जों ओ मोसौ बैसागु अदेबानि गिबि सान
बैसागु
बे से अक्टखौ जोङो मानसि बैसागु होननानै बुङो बिदि बोखावनानै सावरायोब्ला साबसिन जायो आरो। जेनेबा नों नोंथांमोननिथिं ओरैनो मोसौ बैसागुआव मा मा खालामनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ अ जों मोसौ बैसागु होनबा जोंनिया सैथ्र' सैथ्र' दाननि लास्ट जोबथा जोबथा खालार खालि माने जोंनियाहाय फुङावनो मो-मोसौखौ थुखै माहोनो दै माबा दैमा गैयाबा दंग'बा फुख्रिफोराव मा होनो थुखैग्रोबाय थुखैना लानानै बेनि उनाव मा होनो दिग्लिलिटि मोनाबा जोंनिया मा होनो मोखोना बिलाय ना मा होनो बेखौहाय बेखौ खाना लाबाय लाव फान्थाव बेफोरखौ हानानै हालदै बेफोरखौ हानानै माने माला सुबाय आरो ओमफाय थुखैखांनानै माला गान होबाय ओमफाय थाव थाव गुबै इखौ फुननानै होबाय आरो मा होनो बै थौबा सारायनि हांगारफोरखौ फुननानैहाय माने गोसोम गोसोम थालिर फस्ला ना मा होनो बेजोंहाय फुननाय जायो आरो। ओमफाय बेनिफ्राय आरो थुखैस्रां लोबस्रां दुरुं गोदान होबाय दुरुं गोदान होनानै बेफोरनो सौराय सबाय सिबिं बेफोरजों मायरं एसे होनानै एवनानै जाहोबाय आरो जाहोखांनानै उनावहाय बे मोसौ बैसागु खालि माने मोसौ खौ ओरैनो हगार जायो आरो माने जाहाथे बिसोरबो खा थाबना दोनजाबाय थानाय जायो नङा होमबा माने बे गाव सिनि दिन होननानै माने हगारना होनाय जायो आरो इदिनखालि। औ बिदिनो फालिनाय जायो आरो जोंनिया नोंसिनिथिं माबायदि फालिनाय जायो खिथानो
खोब औ खिन्थानो हागोन खोब गोबांनि नोंथांनि आरो आंनि जायगानि एखेयानो नाथाय एसे एनै गोरोबलायखौ नुनो मोनगोन आरो। जेरै अ जोंनियाव बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो नोंथांमोननि जिबादि माला बानायो बेबायदिनो बानायबाय। अ ओमफ्राय जेरै लांनायनि सिगां सिगांनो नआव बिदिनो गलियाव आलारि बाथि बायदिसिना सावनाय जायो। सावखांनानै। बेदिनो मोसौखौ। खुलुमस्रांनाय जायो। जोंनियाव माने। मोन मोनसे फोथायनाय एबा बर समाजनिनो फोथायनायबो जानो हागौ। बेयो ओ जेनेबा। गोदो गोदाय आबाद मावनो थाङोब्लाथ मोसौ गैयाबानो जाखायामोन। खायामोन नङा होनबा। बेनिखायनो। थ मोसौखौ नखरनि लोखि हिसाबै मानिनाय जायो बे। ओंखायनो खुलुमस्रांबाय। खुलुमस्रांनानै लाबाय लाखांनायनि उनाव बेबायदिनो मालाखौ गानहोना लाबाय। माला गानहोखांनायनि। नि उनाव जोंनिया बे मोसौ गलि न। जेसेबां न दङ। बेयावनो बे माला थुनानै। माला बानायनायखौ रायदोंनि बे एसे गोजौ गोजौखौ दासननाय लायो। ओमफ्राय बेजोंनो फिनानै दोनखायो। सिगोन आरो। नआव ओमफ्राय बिनिफ्राय होलांबाय सोरबा दंग एबा बिलोआव। माबा हैबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय बिदिनो। मेथाय खनबा खनबाय आथिखालाव खिन्थु खोब बिबांनि मेथाइफोरखौबो।
औ माने बेफोरबायदि गान गानफोर मेथाइफोर खननायखौनो खालामला माने खोना खालाबो माने।
माने हयथ जोंनि गेजेर सासेयाव आन्दाय बोबाय। हयथ फोरोंग्रा गैलिया मेथाइफोरखौ। बेफोरखौ मोजां रोंजोबलिया। बेफोरबो जानो हागौ बिनि जाहोन दा। आरो आथिखालावथ नायोब्ला खोब बिबांनि मोसौफ्राबो। खमसै नुसै गामियाव।
खम बुहुद खमानो जालांबाय।
उम आथिखालाव टेक्टर बायदिसिनाफोर आरि बाहायनाय जाबायना ओंखायनो गायनाय फु फुनायावबो बेफोरबायदिनो जाहैबाय
मानि दानिया माने बादायलायनाय बायदिस थारमानेथ आहा मा होनो आबाद माइ गायनायफोराबो माने बादायलायनायसो जाबाय नंङा होमबा जेनेबा मोस सौ जों उय ए हालौनानै गायोबा माने गोबाव जायो बोथोरा थांगयो एफोरबायदि होनना माने दानिया टेक्टर फोरजों ना हालौवनानै थाबथाब गायनाय ज जायो आरो।
औ आरो आथिखालाव गोदोनि बायदि बोथोराबो बे गैलिया गोदो अखाफ्राबो गोबाव सम हायोमोन मोजांनो हायोमोन आथिखालाव खोनसेनो खोनसे खोननै हाबाय बेयावनो गायबा गायबाय गायाबाथ आरो मेसिननि अनगा आरो जेबो राहायानो गैया
औ नंखागौ दा इदिनो दै यारो जोंनिथिं बुंनो थांङो बा नै बे जोंनि जायगाथिंहाय आरो ना जोंनिया आरो दि मेसिन बहायनो हा खालायनाय सुबिदायानो गैखाया आरो इनि थाखायनो अ खाजों एबा हाजोनि दैजों गायनाय जायो नालाय ओंखायनो मा होनो थब थब गायनाय जायो आ थिंजायहाय
उम दा जायगा लाना जायगा बिदिनो जाबाय होमबाथ खोब बिबांनि खस्थआनो जायो नोंथांमोनथिं दा मोसौ बि मोसौ बैसागु मोनसे फोरबोखौथ सावरायजोबनो हानाया खोब गोरलै जाना फैया दा मानसि सि बैसागोनि बेलायाव नों माने माखौ साबसिन मोनो आरो मानसि बैसागोनि समाव मावनाय हाबाफोरनि गेजेराव नोंथाङा माबाफोर माखौबासोफोर साबसिनफोर मोननाय हाबाफोर दं नामा?
औ औ मानो होनोबा बे मानसि बैसागुखालि माने दुगैस्रां लोबस्रां फुंङावनो नफोर लिरस्लांनानै फुजा होबाय फुजा हो खौ मान दख'ना बो गामसा बो बोसोर गोदाननि होननानै बिमा बिफा बा बिबै बिबौ बिदाफोरनो इदिनो माने दखना बा गामसा बैसागुनि माने बोसोर गोदाना खेबसेलसो फैयो नालाय बैसागुआ बोसोराव बिनि थाखायनो माने बिदि मान होनानै खुलुमनाय मा होनो मान लानायफोरखौ आं साबसिन मोजां मोनो आरो माने बे मा-मान से बैसागुनि बेलायाव
औ मोजाङानो मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला गावनि गेदेरखौ मानिनाया बयनि थाखायबो माने मोजां आरो लोगोसेयैनो मोनसे खोथायाबो दं जेनेबा नों मालाबा हयथ बे बोसोराव नांज्लायबाय हयथ मालाबा दुखु मोनलायनानै थायो हयथ बेफोर मान होनाय आरो अननाय होनाय बेफोरनि गेजेरजों माने सुस्रांनानै गोरोबनानैबो थाफिननायखौ नुनो मोनोआरो जों
औ औ दे होमबा नोंथां दिनैनि रायलायनाय आयदाखौ बेयावनो दोनथलायनोसै नामा
औ जागोन दे थेंक इउ औ दे